हेलौ
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङो दा मोनाबिलिनि एसे जिरायनानै दङ।
अ
नोंथाङालाय दा मा खालामगासिनो दं?
आंबो बिदिनो मोनाबिलिनि दसे जिरायनानै दङ नोंथां। नोंथाङा मोनाबिलिनि जामुंफोर जाबाय नामा?
जाथवाखै।
अ दिनै जोङो नोंथां माने बिफां लाइफांनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों लायरायनो सानदों आरो एसे।
औ सावराय जागोन।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे दंफां-लाइफांखौ माने माबायदि माने माबायदि रोखोमाव बाहायनाय जायो एबा मा दंफांफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ गायनांगौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ
दा बिदिब्ला आङो जा मोनथिगौ बेखौ बेफोरखौ एसे सुंद'यै फोरमायना होनो सानदों। थ' जोङो बिफां लाइफांफोरखौथ' जानला मानला दानफायनोथ' नाङा।
औ
दानफायनायनि सिगां जोङो फांसे बिफां दानफायनायनि सिगां जोङो हायोब्ला ओ फांबा एबा दस फांफोर बिफां गायनांगौ। दा बिदिनो जोङो गिदि गिदिर बिफांफोरखौ जोङो फानोबो नालाय दाननानै बेद दान नानै जोंङो रां खामायो बिदिनो बिफोर गिदिर गिदिर बिफां जों जोंङो थंथा बाथाम बानायनानै न' लुयो बिदिनो आ- फालें बिदिनो हि दोनग्रा टेबोल बेरेेंसि बा बेन्स न' देक्स बेफोरबायदिखौ जोंङो बानायनानै लानो हायो आरो थ बिदिनो ओ- बेसेन गोसा बेसेन गोसा बिफांफोर दंङ जेरै साल सिगुन फाख्रि गाम्बारि कदम बिदिनो तितासाब चन्दोन लाल चन्दोन बायदि रोखोमनि बिफांफोर दंङ जाय फोरा गोबां बेसेन गोसा जा दा बिदिनो जोंङो माखासे बेसेन गोसा बिफांनिफ्रायबो जोंङो ओ-ओम सेन्ट बिदिनो साबोन बायदि रोखोमनि बेसाद बानायनो हायो आरोथ फोरबो बानायो आरो बिदिनो जोंङो बिफांफोरखौ जोंङो दानफायनानै जोंनि नांगौ मुवाफोरखौ जों बानायनानै लानो नांङा जों बिफांफोरखौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेखौबो जोंङो सानग्रोनांगोन त बिदिनो जोंङो बिफां फांसे गायनोब्ला जोंङो ओम- मोजाङै हाग्राखौ सनस्रा जानानै हाखौ जावनानै मोजाङैनो जोंङो अरगेनिक हासार होनानै ओ- बिदिनो जोंङो फांसे बिफांखौ गायनाय जायो आरो बे फांसे बिफांखौ गायखांनानै जोंङो आ- मोजाङै बेरा होथेनांगौ जाहाथे मोसौ बोरमाफोरा जाया स' आरो बिदि बि नांगौ बायदि दै होनांगौ बांद्राय दै होब्लाथ बिफांफोरा थैलाङो नालाय बि बिदिनो नांगौ बाय यै ओ दैखौ होनाय जायो दा बिदिनो खाय हा बि फांआ जोंनो फिथाइबो होयो बिबारबो होयो बिदिनो अर सुनो थाखाय बनबो होयो ओ बेनो स'नोंथाङा बिफां ओ बिफांनि सायाव एसे सुंद'यै फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां। जोङो दं फां होननानै बुङोब्लाथ' दंफाङा जोंनि थांना थानाय जिउआव सानफ्रोमबोनि मोनसे जोबोर गोनांथार मोनसे बाहागो होननानै जों बुंनो हायो। मानोबा मानो होनोब्ला जोङो दंफांनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन मोनो जायखौ जोङो हां लानायाव जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार जायो। आरो बुंनो थाङोब्ला ओ मोना समावहाय जोङो दंफांफोरनि दंफां लाइफांफोरनि सिङाव थानो नाङा होननानै जोङो मिथिगौ एबा खोनानो मोनो मानो होनबा बे मोना स माव दंफांफोरा कार्बन डाइ अक्साइड हगारो बेफोरखौ जोङो मोनोबाथाय जोंनि देहाफोरनिफ्राय खहाबो जानो हागौ। बेफोरबायदि होननानै आं थियो ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला दं फांफोरा गोबां रोखोमनि थायो जाय दंफांफोरा जोबोर बेसेन गोनां आरो गोबां दंफांफोरानो जोबोर गिदिर गिदिरबो थायो आरो गोबां दंफांफोरजों माने जोङो गोबां नां गौ गावनि नांगौखौबो जोङो बानायना लानो हायो। जेरैहाय नोंथाङाबो बुंबो खाबाय जेरै डेक्स टेबोल बानायनाय आरो बेफोरबायदिनो सियार एरि बानायनाय जेरै- न' लुनायाव जोंनो नांगौ जाथारगौ जायखौ जोङो टकटा होननानै बुङो बे खौ जोङो काट बेखौ जोङो दं न' लुनायाव जोंनो नांथारगौ जाथारो आरो बेफोरबायदिनो गोबां दंफांफोर दाथ' थाइजौ बेफोरबायदि दंफांफोराथ' माने फिथाइबो होयो थाइज जौ होयो दा जेरै- माने जोङो गोबां दंफांफोरनिफ्राय जोङो बायदि बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदिखौ मोनो माने दंफाङा जोंनि लाइफ जोंनि थांना थानाय जिउआव जोबोरैनो माने बेसेन गोनां बेसाद दंफां मोनसे खौ जोङो ओरैनो माने आलाय सिलाय खालामनो नाङा। जेसेनो हायो जों एसेनो दं फां लाइफांफोरखौहाय जोङो जोथोन लानांगोन जेसेनो हायो ओरैनो दंफांखौ खौ गायबाल' जाया ओरैनो दंफांखौ जोथोनबो लानो हानांगोन जेरै- बेखौ उन्दैनिफ्राय जेबोब्ला बिखौ गायजेनो अब्ला बेयाव दै होनांगोन बिदिनो न'आव बानायनाय हासार बेफोरबायदिखौ होनांगोन जाहाथे दंफां फोरा मोजां जायो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो जोङो गोबां दंफांफोरजों जेनेबा लबार दंफांफोर थायो बेफोरजों जों जोङो हुगारनाय लबार बेफोरबायदिबो बानायनो हा हायो दंफां फोरजोंथ' बेफोरबायदि सियारफोरबो बानायनो हायो बेखौथ' नोंथाङाबो बुंबाय आरो बिदिनो दं नोंथाङा दंफांफोरजों मा मा बानायनो एबा मा मा मायाव गोनांथि जाबावो बेखौ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हाबावगौमोन नामा?
आंथ' सिगाङावनो बुंबोखाबाय आरो जाखिनि मिथिगौ बेखौ एसे बुंनो सानदों थ' जोङो ओ आबाद मावनायावथ' जोंनो मोनसे गोनांथार आगजु नांगौ जायखौ बुङो जोङो ना नांगोल स' जों बेखौ जोङो बि बिफांनिफ्रायनो बानाय जायो। ह बि बिदिनो जोङो नांगोलखौ जोङो बिफांनिफ्राय बानायनानै म जोङो आबाद मावनो हायो। ओ मोसौजों ओ मोसौजों दुब्लिखो बो हाल एवनो हायो हालेवनानै। ओरैबायदि रोखोमनि मैगं थाइगं एबा माइ आबाद मावनो हायो। ओ बिदिनो। ओ जोङो ओम बिफांफोरनिफ्राय गोबां ओ हेफाजाबबो मोनो।
औ।
अ नोंथाङा मुलुगनाङि सानखालि फांबेसे बिफां गायो नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना।
औ आङो बिदिनो फांनै म फांब्रै बा फांबा बेफोरबायदि जेसेनो हायो माने एसेनै गायो आरो।
औ।
आंनि माने थानाय जायगा आरो बेफोर। बायदि थासारिफोरखौ नायनानै आङो दंफांखौ माने गायो आरो। नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन। नामा
औ हागोन स' जोङो बिफां बै सानखालि बिफां फुलि गायो गायो होननानै जोंथ' मिथिखायो बेखौथ' जोङो जोंनि न'आवथ' गोबां फुलिफोर थायोना। लाइक। बिफां फुलि बेफोरखौथ' जोङो ओं गायनानै ओम गुबुन दाबसे जायगायाव गायोब्लाथ' बे जोंनि न'आवनो थाखानाय जाखागोन। स' जों बेनिखायनो जोङो। बायनानै एबा जोंनि न'आव जे बिफां जि बिफाङा गैया बे बिफांखौ जोङो बायनानै लाबोनानै जों गायनांगोन अब्लासो जों बिफां गायनाय माने मुं जागोन आरो।
औ
ओ बिदिनो आङो आंबो गायदोंमोन बिफां। स आङो बे बिफांखौ मोजाङैनो जोथोन लायो आरो दै होयो आरो बेबायदिनो मोसौ बोरमाया जायैनि थाखाय मोजाङै ओ दुं सेकरफोर एबा बेरा दुंथेनानै होयो। थ' बिफाङा। ओमब्लानि बिफाङा मोजाङै ओम बिलाइफोर रोदोमो आरो। थ' बेनो।
औ
थ नोंथांनि सोरगिदिं ओ न'-न'नि सोरगिदिं मा मा बिफां दं नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ आंनि सोरगिदिं एबा जोंनि ओनसोलथिं गोबां रोखोमनि दंफां लाइफांफोर दङ जेरैहाय गाम्बारि मिस्थां आरो सिसु आरो ओम गय दंफां फां आरो बिदिनो गोबां फिथाइ सामथाइनि फोरबो लाइफां दङ बिफां लाइफांफोर जेरै थाइजौनि खान्थालनि लिसुनि नारेंनि बेफोरबायदिनो खिजुरफोरनि आरो बेहेल। फोरनि आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि माने बिफांफोर दङ। जायफोरनि नामफोरखौ। खौबो आङो बारा एसेबां मिथिस्लाबा।
औ।
ओरैनोथ' जोंङो दंफांफोरा गोबां बिदिनो हेफाजाब होयो होननानै जों सिगाङावनो मिथिखाबाय बेफोरबायदिनो गोबां माने दंफां सानसेयाव जेरै देरनायनि उनाव बिदिनो हारसिंनो बोरैबा थैलांफ्लांबोब्ला। बेखौ जोङो माने ओंखाम संनायफोरावबो बाहायनो हायो बन हिसा साबै खामायनो हायो। बेफोरखौ फाननानै रां खामाय थांनायनि आरो बेफोर दंफांफोरखौ माने गोदान फुलिबो गायनानै दोनफिननो हायो आरो गोबांनो जोङो गय बागानफोर खौ गायनानै लानानै बेफोरनिफ्रायबो जोङो फैसाफोरबो रांफोरबो खामायनो हायो आरो।
औ
बेबायदिनो दंफाङाथ' गोबां मुलाम्फायानो होयो जोंनि जिउआवहाय। बिदिनो नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होबावदो दंफां लाइफांनि बागै।
दं आङो दंफांफोरनि बारै जोङो गोबां सावरायबाय। त' आं आंनि न'नि सोरगिदिं जा-जा बिफां दं आं बेखौ फोरमायनानै होनो सानदों। आंनि न'नि सोरगिदिं ओ औवा बिफां फाख ख्रि बिफ फां गाम्बारि बिदिनो जिया पमा फिथाइ सामथाइनि बिफां जेरै गय थाइजौ खान्थाल थालि लिर जाम बेफोरनो दोङ आरो‌। आंनि न'नि सोरगिदिं त बेखिनियानो।
दिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय। स' बिदिब्ला नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय। दे नोंथां।
औ दे गोजोन्थों।
रुमाव हाबा गारानो